हेलौ।
हेल'।
नोंथाङा दा फ्रि मोन्ना।
औ फैयो आं
फ्रिया फ्रि दंङ आं दासो गरमनि दारै गौरांङाव गौरां पार्क दाउखि पार्कआव बेरायहैनानै दासो फैदों।
दा फ्रियावनो दंथयो।
गरममोन ओमफ्राय दा एसे अखा हानायनि अखा हानो नागिरदों जोमै लादों नोंसोरनिथिंलाय माबायदिमोन
अखा हादों हानायालाय
अ
बुरजा हायाखै बिबादिनो एफा एफा हादों आरोना
अ अ दोनमैलु जादों बे बारादाय गरम नालाय ओंखायनो एसे बार जाथावथाव पार्कआव बयबो बेरायहैयो नालाय बेरायहैदोंमोन ओ दैनि दै जिं जाबाय नालाय दैनि बार मोनजायो।
औ
मोजां मोनो बिफां लाइफां सारि सारि गोनांजों
थान्दा मोजां मोनो बेरायहैनो।
बाराद्राय गोजान जाया ओरैहाय बांद्राय गोजान जाया जोंनिफ्राय नोंथाङा बेरायफैफेरदोंना बेरायफैफेराखै?
हेल'
हेल'
बेरायफैफेरदों हो
ओ मोजां मोनो। दैयाबो दाख्लै समाव बांसिन देरनायमोन अखा हाबाय थानायजों ओमफ्राय दा एसे बांद्राय गिदिर जायाखै आरो
औ
दैया बे गौरां दैसा, साम'खा दैसा, सोरमांगा दैसा ज' लोगो नांनानैसो बेहाय गिदिर जाफैयो नालाय
औ
गौरां दैया
औ
बयबो ज' ज' बेरायहैयो मोजां मोनो।
बिफां लाइफां सारि सारि गोनांजों
गोजोन थान्दा मोनो
औ औ
उम हेल'
नोंथांआलाय दालाय माथो खालामनानै दं?
हेल'।
औ।
बांद्राय क्लियार खोनाया खोनाया मोनदां।
बिदिनो जाखोना माखो क्लियार खोन
अ।
हो।
दालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरखो?
दाथ' ओंख्रिया दहाय फुंनि जोगोनार बाथोन दङ। आरो दिनैबो मिरामिस नालाय। दा मा संनाय जायो? जोगोनथ बाथोन दङ। हेल'।
जेबो
बेखौनोथ' माबा मोनसे जा एवनांसिगोन, जोगोनार बाथोनजोंल'थ' जानो हाया।
दा नोंथाङा नोंथांमोननि साइडथिं बेरायथावथाव जायगा दंना गैया?
उ।
उ। गरमाव बयबो थाबायनो लुबैयो। बार जानो लुबैयो मोनाबिलि टाइमाव।
दुब्लिथिंजाय लामाफ्राव जोंनि थिं बिराद थाबायो मानसिफ्रा। नोंसिोरनिथिं थाबाय ना थाबाया?
थाबायो थाबायनाया।
उम।
ओरैनो बै जेनेबा बारा बैसो जायै मसिफोर आरो थाङो आरो।
थाउनथिंजायबो थांलाबायो
टाउन सों आरो बे सेक्रेटारि अफिसथिंबो मानसिफ्रा बेरायहैसोगारो बे ग्रिन फिल्डआव
उम
फ्रियै आरो होंगो दोंगो खम जायो नालाय फिल्डाव ओंखायनो मानसिफ्रा बहाय थाङो मोनाब्लिआव बाथाय आरो बे दाजों बेरायहैनानै फैनाय बे गौरां सेरनि दाउखि फाटावबो बयबो थांसोगारो मोनाब्लि टाइमबाथाय
उम
बेलासि टाइमबाथाय
बबो नाफ्रामबो नेंथाबालायनो हाबनो होन्दों नाय थाबै
अ
हेलौ मा होनदों
सि अिस अफिसाव नोंलास समनानै खावलायनो हाब हाबनो मोनो
हाबनो मोनो
खोनादोंना
बेरायनो मोनो नै बे फासस्ट गेटनि बे फास्स गेटखौ फाङा बै सेकेन्ड गेटखौसो फांनानै दोनो बिथिंसो हाबैनो मोना
ए
औ बाहायनो बयबो ज' ज' बेरायहैनाय जायो
ए
उम आरो अफिसाबो मोना ह दसथासिमसो जायो नालाय दसथा एगार'था सिमाव खामानि जाबाय थायो नालाय ओंखायनो फांनो हाया हो
हेलौ
एफा मोनाजासेसिम थायो
औ सिङाव खामानि मावो
ए
बिदिनो माबा माबि खामानि अफिसनि खामानि मावोमोन गरमजों सानफ्राव बो एसे माबा जायो नालाय ओंखायनो मानसिफोर थांनाय मानाय होंगो दोंगोजों एसे माबा जायो नालाय ओंखायनो हर थ'जासे मावनाय जायो खोमा
ए ए
जायहा खामानि दङ बियो बे खामानि गैयिफ्राथ' थाब थाब गबाय।
बेलेग खामानि गोनांफोरा थाब थाब मावनांगौ जाहैबाय।
जायहा खामानि बुरजा दं बिसोरो मावनांगौ जाहैबाय।
औ।
उम। फैफेरदोंना फैफेराखै नोंथांङालाय सेक्रेटारि अफिस सिमलाय?
थांखांबाय आरो खनसे थांखांबाय आरो हाबथारनाया खनसे जाबाय ओमफ्राय ओरैनो थांलानाया खननै खनथामसो जाबाय।
अ उम मोजां मोनो बेरायनो।
मोजां मोजां
उम। गावबा गाव लकेलनि टाउनाबो बिथिंसो। देरलांनायनिफ्राय देरलांबाय दा।
ओरै थावनथिं दावखोदोंदां?
औ।
हा?
औ। आगोमा हानि दामफ्राबो बारायनायनिफ्राय बारायबाय।
ए। गोगोम गोगोम दंथारोदां?
गोगोम गोगोमैनो जाहैबाय। सोंदावनो हाला।
दा
बेसे बेसे थांखो हेल'
औ खोनादों नोंथां।
उम मेंबाय नामा नोंथाङालाय बिरादनो?
हा बेरायनानै फैनाय हिसाबै एसे मेंनाय मोनदों।
औ।
होमबा दोनथनोसै नामा नोंथां टाइमाबो
अ
खोनाबायना?
अ दोन्थ'जायोबा दोन्थ'नोसै।
उनाव हरलायगोन।
उनाव हरनोसै उनाव रायलायफिननोसै नोंथां?
उनाव रायज्लायफिनसैलाय समफोर जायो जायोबा सोलाबोबा।
औ।
सोलाबासोथ' रायलायनो हागोन।
अ रायलायनो हागोन रायलाय जायो।
औ। दे होमबालाय दोनथ'नोसै।
औ दे।
औ औ।
दे।